हेल'
औ खोनाबायना नोंथां
खोनादों
औ
मा खालामदो नोंथाङा
जिरायनानै दं।
अ मा ओंख्रि जाखो?
नोंथाङा मा खालामदों?
दङ ओरैनो।
उम। दे बिदिब्ला जों अ नों थां मोब्लिबनि सोमोन्दै सुंद'यै आङो सावरायनो सानदों।
औ औ सावरायजागोन दे।
मोब्लिब होनोब्ला जोङो बर' सोदोबाव जोङो बेखौ मोब्लिब होननानै जोङो बाहायनाय जायो। मोब्लिब होनोबा जोङो कारेन्ट जोङो कारेन्ट होनाबो जोङो मिथिनाय जायो। ओ बे मोब्लिब खौ जोङो मोनायाव जोङो बांसिनै हरावहा जोङो बेखौ बांसिनै जोङो बाहायनाय जायो। जायो मोब्लिब गैयाबा जोंनि न'खरफ्राव - ओ हरनि समाव जोङो खोमसि खोमला जोङो थानो गोनां जायो। गरम मोन ब्लाबो जोङो ओ जोङो जोंनो देहानि थाखाय थान्दा नांगौ जानाय फेनफोरखौ जेरै जोङो बाहायनो जोङो मोना जायो। जेरै मोब्लिबा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। जोंनि न'खराव जोंनि जोंनि जिब'नावबो होननानै जोङो बुंनो हायो।
औ
मोब्लिब थायोब्लासो जोंनि जि जामबुंफोर जेरै जोङो जामबुंखौ बाहायोब्ला जोंनि बेटारिफ्रा जेरै जोबलाङो बेफोरखौ सार्स होनो थाखाय गोदानै चार्च होनो थाखाय जोंनो बे मोब्लिबखौ जोङो बाहायनाय जायो जेरै मोब्लिब गैयाबा जोङो जि दै मथर मटर दै मेसिन जोङो दै बोखांनो थाखै जोङो बाहायो । बे दै मेसिना मोब्लिबजोंसो जोङो ओ मोब्लिबजोंसो जोङो गासैबो खामानिखौनो जोङो मावनाय जायो । मोब्लिबखौ जोङो दैनिफ्राय दिहुननाय जायो । ओ जेरै मोब्लिबा जोंनि न'खरफ्राव गोबां सहाय मोननायखौ जों सहायखौ जोङो मोननाय जायो, मोब्लिबखौ जोङो ओ ओरैनो मोननाय जाया जे दैनिफ्राय जोङो जेरै जोङो फैसा होनानै रां होनानै जोङो मोब्लिबखौ जोङो बायनानै लानाय जायो सिगांनि मु गायाव ओ जोंनि आबै आबौनि मुगायाव मोब्लिबा ओ जेरै जों अफिसाव थांनानै मोब्लिबनि जों जेसांखिनि मोब्लिब जोङो बाहायदों बिनि बेसेनखो जोङो बेसेननि बिबांनि रांखौ जोङो हैनो गोनां जायोमोन । नाथाय दानि मुगायाव जोङो मोब्लिबखौ बाहायदोंबाबो ओ जोङो जोंनि जानबुंफोरावनो जोङो मोब्लिब बाहायनायनि रांफोरखौ जोङो ओ‌ होनो हायो, ओ नोंथाङाबो मोब्लिबनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो हागोन ।
औ । मोब्लिब बुङोब्ला जोङो मा बुंगोन दा
ओं ।
दै दैफोरजों बाहायनो हाया आरो ‌।
ओं ।
जोंनो दा मोब्लिबखौ जेनेबा दा मटर मटरफोर नांगौ जायो । ओरैनो मटर सालाय जाया औ दै उनु बो नो हायो जेनेबा दा दैया दैजों आरो मोब्लिबजों कानेक्ट दोङो नालाय बेनिफ्राय नो जों साब'दानै थानांगौ मोब्लिबनि थाखाय ।
नोंगौ ।
औ दैफोरखौ खाथियाव लाजाया दैफोरजों दैफोरजों दोनजाया आरो । बेफोरबायदिनो
औ नोंगौ ।
औ बेनिफ्राय जों आं रोंलालै ।
नोंगौ नोंथांनि बुंनाया गासैबो सैथोआनो ओ मोब्लिब खौ जोङो बाहायनो रोङोब्ला जोंनि जिब'नाव मोब्लिबा जोंनि थाख
औ ।
मोजां आरो जोङो निजेजों साबधान जानो रोङाब्ला मोब्लिबा जोंनि जिउखौ खोमानानैबो होयो‌ । जेरै जोङो दानि मुगायाव जोङो जेरै टम टम होनोब्ला अट' रिक्सा जेरै जोङो टम टमफोर जोङो बाहायनाय जायो जों सालायनाय जायो। बेखौ होनो थाखाय बियो जाबाय कारेन्ट। जों बा मोब्लिब जों बियो बाहाय जानाय मोनसे गारि होननानै जोङो बुंजायो। ओं मोब्लिब जों बेखौ चार्ज होयोब्लासो बे गारिया खारो जेरै दानि मुगायाव जोङो गोबां जाब्रबथायफोरखौ जोङो नुबाय थानो जोङो मोनदों जेरै चार्च होनायाव बेमाय मायाबा मोनसे तारफ्रावहा लिक थायोब्ला बेखौ सार्स होनायावहा हर खाबै जाब्रबथायजों बा बे मोब्लिबनि जुगैदि सर्ट जानानै जोङो जिउ खोमानानै लानायखौ जोङो। नुबोबाय थादों। जेरै नोंथां नोंथांनि बुंनायाव बेबायदियैनो मोब्लिबखौ दैजों। बानायनाय जायो जेरै दैखो मोब्लिबनि खाथियाव लायोब्ला जोङो सर्ट जायो आरो जोंनि जिउआ गोमायो बेबायदियैनो मोब्लिबनि खाथियावहा थायोब्ला मोब्लिबा जोंनि थाखाय बाहायनो रोङोब्ला जोंनि थाखाय जोंनि जिबनाव गोबां सोरांखौ जोङो मोननो हायो। आरो जों जों निजे गावनो साबधान गैयाबा मोब्लिबा जोंनि थाखाय गोबां खहा खालामो नंगौना नोंथां।
औ औ।
नोंथाङा सुंद'यै सावरायबावनो हागोन।
आङो ना।
औ औ खोनादों नोंथां।
औ। जोंनो मोब्लिबखौ माने फरायनायफोरावबो नांगौ जायो आरो बिदिनो फरायनाय जानाय लोंनायफोरावबो दानिया मोब्लिब गैयाबा जोबोद खस्थ' जायो।
नोंगौ।
जेनबा दा। खामानि मावनाय। बिदिनो मावनाय दांनाय माइ गायनायफोरावबो जुदि अखा हायाबोला। मटर सालायनाय दै बोनाय। बे शफोरजोंनो जों सोलिनो हायो। अखा हा अखा अखा हाबाय बायाबा जों बेफोरजोंनो दै लांनानै सोलिनो हायो आरो लाइन थाबोला सिगांनि
उ
सिगांनिस्राय जोंना जोबोद दावगानाय बेसा जाबाय आरो लाइन गैयाब्ला सोलिनो हा बेबायदि जाबाय जोंनि न'खरफोरा बिदिनो फरायनाय जानाय- लोंनाय गासैयावबो लाइनखौनो नांगौ जायो आरो जोंनि थाखाय
नंगौ
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा
औ
बिथांनि बुंनायाबो नोंगौ गासि गासिबो सैथोआनो जोंनि दायो जे जि जोंनि जि उन्दै-उन्दैफोर हमनानै ला जोंनि फरायसाफोर
अ
जि आनजाद सोलिबाय थादों बे आनजाद सोलिबाय थानायाव जोङो जेरै जोङो मोनाफ्राव जोङो बिजाब फरायोब्ला दानि बोथोराथ' गरम बोथोर बोथोरखाय जोंनो मोब्लिबखौबो जोंनो गोबां नांगौ जायो। जेरै जोङो फेन गैयाब्ला जो थानो हाया हाया जोङो गरम' मोनो जेबांखि खिनि जोङो स्टाादि खालामनो बा जोङो बिजाब फरायनो सानदों बे बिजाब फरायनो साननाय बायदि जोङो फरायनो हाया जेरै जोङो ओंखाम जानायावबो जोङो गोबां गरम जायो ओंखामखौ मोजाङै ओ जानो थाखाय जोङो सम लानानै जोङो फेनबो जोंनो नांगौ जायो खोनादोंना नोंथां औ नोंगौ सिगांनिख्रुइ दानि मुगाया जोंनि दानि मुगाया जि दानि जेनेरेसना गोबां लोब लोब जौगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ
औ नोंथाङाबो सुंदै सावरायबावनो हागोन
औ
जों जि थाब्लाबो जों मेचिनखौ सिलाय मेचिनखौ कारेन्टजों सालायनो हायो दानिया बेनिफ्राय औ कम्पिउटारफोरखौबो लाइनजोंसो सोलिनो हायो टि भि टि भि नायब्लाबो मोब्लिबजों सोलिनो हायो आरो ओमफ्राय बिदिनो इनभेटार बेफोरखौबो मोब्लिबजों चार्ज होना लानानै उनावसो जोंनो सोरांहोनो हायो बे एनभेटारा
नोंगौ
औ बिनिफ्राय जों जेनेबा सलायो गारि बेखौबो माखौबा माखौबा चार्स होनानैसो दानि जु जुगाव चार्ज होनानैसो खारो आरो
नोंगौ
औ बेनिफ्राय नोंथाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायना होबावदो
औ जिबौ बा बा जिबौ हेलौ खोनादोंना नों
औ खोनादों
औ मोब्लिबनि सोमोन्दै नोंथाङा जि नोंगौ नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथोआनो जोङो दानि मुगायाव जोङो गोबां ओ बायदि मैया जेरै जोङो स्कुटि होननानै बुङोब्ला जोङो दायो स्कुटिखौबो जोङो कारेन्टनि जोङो नो हाबाय
औ
दे बिदिब्ला मोब्लिबनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनानै जोङो जोबोद मोजां गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला बे सावरायनायखौ जोङो बेयावनो दोनथ'नोसै दे नोंथां
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
दे।